हेल'
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ नोंथाङा दा बे समाव फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ
औ नोंथांजों दा बे समाव आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा हागोन ना लायरायनो
औ औ हागोन दे
औ नोंथां अब्ला नोंथांजों रायलायनो लानाय आयदायानो जादों ओ मबाइलनि गाज्रि गोहोम नङा होनबा
औ औ
औ अब्ला नोंथाङा बुंग्रोगोन ना आं बुंग्रोनांगौ
नोंथाङा बुंग्रो
अ जागोन नोंथां आ होनगोरनोसै होनोमबालाय दा जोङो म बेलनि गाज्रि गोहोम होननानै बुङोब्ला जों माखौ मिनथिना मोनो नङा होनबा
औ
औ बिनि सायाव सावरायगोन
औ
गिबियावनो जोङो मबाइलनि गाज्रि गोहोम होनना जोङो बुजि माने मोनथियोब्ला बेनो जे ओ माने जोङो मबाइलखौ नङा होनबा
औ
मोजां रोखोमै बाहायालाबासिनो माने गाज्रि रोखोमैसो बाहायनाय बेखौनो जोङो माने मबाइलनि गाज्रि गोहो नङा होनबा
औ औ
औ बेखौ होननाय जायो माने आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे गोबां फरायसाफोरा मबाइलखौ मानि थाखाय लायो फरायनो थाखाय लायो नङा होमबा फरायनो बा बबेबा मोनसे मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय लायो
औ
नाथाय बेफोर मबाइलफोरखौ माने बिसोरो मोजां खामानियाव बा हाबायाव बाहायालासिनो माने गोबां माने गाज्रि गो होमै माने इउस खालामगासिनो बा बाहायगासिनो आरो दा जेरै जों बुंनो थाङोब्ला माने गोबां स्टुडेनफोरा बा फरायसाफोरा मबाइल फनखौ गेम गेलेनो फट' साफायनो रिल बानायनो बिदिनो माने ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफ्राव टाइम वेस्ट खालामनो बा टाइम पास खालामनो बेफोरखौसो माने खालामनायखौ जों नुयो नुनो मोनदों आरो बिनि थाखायनो मबाइलफोरखौ बिनि थाखायनो माने मबाइलफोरखौ दानि फरायसाफोरा लायो दा बेनो जे जों मबाइल फनाव मा खालामनो हाया मा खालामनो हायो नङा होमबा दा जोङो गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय मबाइल फननि बेलायाव बेनो जे दाथ' इन्टारनेट जुग नङा होमबा
औ
इन्टारनेट जुगाव दा ए आइबो फैबाय मबाइलनि माबायावहाय ओ जोङो मबाइलाव गोबां ए आइ जों नङैखौ नंगौ खालामनो हायो सोरनिबा फट'खौ सोरनिबा सोरनिबा फट'आव सोरनिबा मोखांखौ जोङो लागायनो हायो नङा होनबा औ बेबायदि खामानिफोरखौ खालामनानै जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा गोबां माने गावनि समफोरखौ माने ओ बाहायगासिनो दं आरो। आथि बेबायदिनो जोंहा मबाइल थायोब्ला जोंङो फरायनायनि बेलायाव गोबां हेफाजाब मोनो। जेराव जोंङो माबाफोर मोनसे सोंथिनि फिननायखौ जोंङो ओ रावनावबो सोंनानै मोनाब्ला जोंङो बे मबाइलनि गेजेराव गेजेरजोंनो जोंङो माने ओ गुगोलाव सार्च खालामनानै जोंङो एइनव सार्च खालामनानै जोंङो मोननो हायो।
औ।
जाय सोंथिनि फिननायफोरा माने जोंनि फरायनायनि बेलायाव गोबां हेफाजाब होयो। नंङा होमबा औ दा जोंङो जोंनि बे फरायसाफोरा माने मबाइलखौ मानि थाखाय बांसिन बाहायो गेम गेलेनाय नंङा होमबा दा गेम गेले गेले माने दानि फरायसाफोरा स्कुल कलेजफोराव माने थांनायखौ जों नुवा।
औव।
खायसे माने मबाइल खौ ओरैनो बिदिनो भिदिअ' खालामनो फट' सफायनो भिदिअ' फेसबुकाव अन खालामनानै फेसबुकाव अन थानानै माने सोरनिबा ब्लग नायनाय सोरनिबा नांलायनाय नायनाय नंङा होनबा? बिदिखौल'सो माने जोंङो नायनायखौ जों नुयो। जायनि थाखाय माने फरायसाफोरा माने -फरायनायनि बेलायाव गोबां रोखोमैनो गोग्लैसोनानै दं आरो। दा बेबायदिनो जे -सासे फरायसाया नंङा होनबा। मबाइलाव सानसे हरसे जुदि टाइम पास खालामोब्ला। माने फरायसाया मा खहा जागोन? सोंथिया बेनो जे माने सासे फरायसाया जुदि। मबाइलजों सानसे -थायोब्ला। बा हरसे थायोब्ला जोंनि फरायसानि -माने जिउआ मा जागोन नंङा होनबा।
औव औव।
दा जों बेनि फिननायखौ बुंनो थांङोब्लाथ' जोंनि सासे फरायसाया जुदि मबाइलजों। आरो हरसे बिदिनो मबाइल इउस खालामोब्ला। जोंनि फरायसाफोरा फरायनायनि बेलायाव गोबां गोग्लैसोनानै थागोन। जेराव नोंङो स्कुल कलेजाव थ'। थांनांगौ आ नोंहा -क्लास खालामनांगौ आ गोबां थालांगोन। नंङा होमबा माने थांखांनाय-थांखांनाय आयदा फोरखौथ' माने। आरो फिन खेबसेबाव माने जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोंखौ फोरोंफिननायजायाो आरो।
औव औव नंगौ।
माने बारलांजोबो आरो गासिबो आयदाफ्रानो साबजेक्टफ्रानो। जायनि जाहोनाव जोंहा -मा होनो फरिखानि समाव जोंङो मा होनो आनजादनि समाव। गोबां खम बिबांनि जोंङो नाम्बारफोरखौ मोनो नंङा होनोमबा।
औव औव औव।
दा जोंङो। गावनि जेनेबा गथ' गथायाइफोरखौ जोंङो मोजां गियान होनोब्ला फोरोंनोब्ला जोंङो। माने जोंङो मबाइलखौ एसे खम बाहायनो होनांगौ आरो। दानि दिनावथ' जोंहा क्लासफोरखौ मबाइलनि गेजेरजोंनो खालामनाय जायो। बेनिखायनो गोबां बिमा बिफाफोरा माने गथ'फोरनो मबाइल बायनानै होयो। नाथाय बेफोरबायदि मबाइलफोरखौ। बायना होनानै जोंनि फरायसाफोरा गोबांसो बांसिनसो माने। फरायनायनि बेलायाव गाज्रिसिन जादों आरो जायनि थाखाय माने जावले जावले फेल जानायखौ जों नुनो मोनो।
औव।
दा जोंनि समावथ' बेफोरदि माने बेफोरबायदि माने मबाइलनि। माने सोलोंथाइ गैयामोन दानि दिनावसो ओंखारबाय। जोंथ' माने बेफोरबायदि मबाइलजों माने क्लास खालामनो मोनफेरासै।
औ
नाथाय दानि फरायसाफोरा मबाइल लादोंब्लाबो फरायनो थाखाय लादोंब्लाबो जो-जों माने फरायनाय मबाइलजों फरायनायखौ नुहुराखै आरो। खालि जोङो नुदोंबा मा नुदों मबाइलाव गेम गेलेनाय सानसे। हसे नङा होनबा? दा बेनि थाखायनो माने जोंनि फरायसाफोरा माने गोबां मबाइलाव एडिक्टेड जानानै गेमाव एडिक्टेड जानानै सोरबा सोरनिबा बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ बादा होयोब्ला बेफोरबायदि गथ'आ माने बेफोरबायदि होबथानायखौ मा होनो सहायनो हायैनि जाउनाव गोबां गावनि जिउखौ माने फोजोबना लादों आरो।
औ औ औ।
औ आरो बेबायदिनो जोंहा फरायसाफोरा मबाइलखौ मोजां रोखोमै सालायैनि अनगायै जोंहा गाज्रि रोखोमै सालायनायनि जाउनाव गोबां सोरबा सिख्ला सोरबा सेंग्रानि माने रेपुटेसन नङा होमबा?
औ
रिपुटेसनफोरखौ माने खोमाना लानांगौ जादों आरो गोबां गाज्रि रोखोमै सोरबा खायसेया भाइरेल जादों नङा होमबा?
औ
औ बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोबा आरो बुंनो थांबावोब्ला जोंहाथ' आथिखालाव गोबां मबाइलनि थाखायनो बर' हिनजावफोर बा बबेबा जाथिनि हिनजावफोरानो जाया मानो नङा होमबा? हाबा जाखानायब्लाबो गथ' गथाय गोनांफ्रानो माने ससियेल मिडिया प्लेट फ्रमफ्राव एक्टिभ थानानै माने हाबा जाखांखानाय जाखानायजों जाखानाय माने रायज्लायलायनानै माने दोनखारलांनायखौ जों नुदों आरो दा बेफोरनो मोनसे माने गाज्रि गोहोम आरो मबाइल फननि दा आं बेखिनिखौ खौनो बुंनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो हायोब्ला नोंथांनि उनाव एसे फोर माबाफोर बुंनो हायोब्ला बुंसिगोन।
औ ओ आङो ओ मबाइलनि गाज्रि गोहोम नि सायाव फंनैसो बुंनोसै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो बेफोरखौनो मिथियो।
औ
जोंहा जोङो मबाइलखौ मोजाङै बाहायो ब्ला जोंहा मबाइल फना जोंनि थाखाय गोबां ओ हेफाजाब मोननो हायो आरो जों मबाइलनिफ्राय जों मबाइलनिफ्रायनो गो गोबां गियानफोरखौबो जों आरजिनानै लानो हायो मोनथियैफोरखौ मिथिनो हायो। औ मानो होमबा जोंहा गासैबो खोथाफोरानो जोंहा गुगोलाव थाखाजोबो जों जेखौ मिथिया बेखौहाय जोङो बेनिफ्रायनो सोलोंनानै लानो हायो। बेबायदिनो जोङो जेरै नोंथाङा होनदोंमोन कलेजनि कुइसन एन्सारफोरखौ जोङो बेनिफ्राय लिरनानै लानो हायो बा मिथियो होननानै जेखौ जोङो बुजिया जे जोङो जेनेबा सोरबा बायदिया क्लासफोरावहाय सोरबा सारनि बुजायनायफोरखौहाय गोबाङा माने सोरबा सोरबा बुजिया लासे नो थायो ओमफ्राय बुजिया लासिनो थानानै माने बे सारखौ सोंफिननो गोहो गैया इदि जानानै थायोना होमबाथाय जोङो बे फोरखौहाय गाव न'आव फैफिनानै जोङो माने मबाइल फननिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानो हायो। गुगोलनिफ्रायआनो जा एबा इउटुबनिफ्रायआनो जा मानो होनबा जोंहा इउटुबावबो ओ गोबां फोरोंगिरिफोर दङ गोबां फोरोंगिरिफोरा माने इउटुबाव भिडिअ खालाम खालाम ओ जोंनो ओ बे इउटुबाव हगारनानै जोंखौ हेफाजाब होयो आरो।
औ नंगौ
आरो जों बेफोरबायदिनो जोङो फनखौहाय मोजाङै बाहायनो रोंब्ला जोंनि थाखाय गोबां मोजां आरो नाथाय बांसिनखौनो जोङो गाज्रियै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोङो बेफोरबायदिनो सोलोंथाइआव बाहायालासिनो माने गावनि समखौ ओरैनो हगार हरनाय खौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो फन फोरनि गेजेरजों जेरै ओ मुभि नायनानै एबा गेम गेलेनानै बेफोरबायदि आरो अनलाइन गेम गेलेनानैबो गोबां मानसिफोराहाय ओ माने गावनि सोरबा सोरबाया गेम गेलेनानैनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लालायलायनाय बेबायदिबो खोनानो मोनदों आरो सोरबा सोरबायाहाय बिदिनो जे ओ मोनसे समावहाय मोनसे अनलाइन गेम फैदोंमोन आरो जेराव गा सिबो मानसिफोरानो हाबजोबदोंमोन ओ गिदिर गिदिर मानसिफोरा सिन्थाय हाबदोंमोन आरो माने बैसो जानायफोरा सिन्थाय सेंग्रा सिख्लायाल' नङा लासि उन्दै उन्दैयाल' नङालासिनो जेराव माने फैसा होग्रोलायनानै गेम गेलेनांगौ आरो माने फैसा होनानै गेम गेलेनानै ओ बे फैसाया बारिगोन इदि टाइपनिमोन आरो नाथाय बियो ओ फ्रद ओंखारदों नालाय उनाव बयबो मानसियानो बेयाव फैसा सोयै सोयै हाबनानै उनावहाय माने बेयो थाबनो बन्द' जानानै होदों आरो बे एप्सआ ओमफाय बेनि गेजेरजों माने गोबां माने खहा जादों आरो गोबां न'खर फोरानो खहा जादों बेखौ जों नुनो मोन्दों।
औ
आरो बेजों लोगोसेनो
ओ जेरै दहाय नोंथाङा होनदोंमोन ओ ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै आथिखालनि बिहामजोफोरा हाबा जाखानायफोरा ओ उम बेलेग हौवाफोरजों लारायनानै खारदों मादों ओ बेबायदिनो गोबां माने सिगाङावहाय फन गैयि समावहाय माने इफोरबायदिखौहाय नुनो मोनामोन आरो बेफोरबायदि जायाबोमोन नाथाय आथिखालावहाय खनले खनले बे जाथायखौ जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नंगौ दा जाबाय नोंथांजों लारायनानै गोजोननाय मोनबाय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिबाय। मबाइल फननि गाज्रि गोहोमनि बागै दा नोंथांनिसिम बेनि जुनैनो नोंथांखौ साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ अब्ला गोजोन्थों नोंथां।
औ दे